औ औ खोनादों
औ होमबा नोंथां आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय नोंथांखौ फन खालामनाय जादों आरोना नोंथां।
औ औ नोंथां औ सावराय
औ होमबा जोंनिनो दा जों एसे आबहावानि सायावनो सावरायनोसै नोंथां।
औ सावरायजायो नोंथां।
औ मानोना मानोना जोंङनो आबहावाया गोनांथार बा सुबुं बा जिउ गोनां ओ बेसाद बा जिउ गोनांफोरनो थाखाय जोंनो आबहावाया गोनांथार बिनिखायनो बां बिनि सायावनो एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां औ जोंहा आबहावा होननानै बुङोब्ला जोंनो सुबुं जिउआव बा जायफोरा माने जिउ गोनां बिसोरनि थाखाय जोंनो आबहावाया गोनांथार जोङो आबहावा नि सायाव सोनारनानै जोङो थांनानै थ थायोबा जोङो बार बार जेरै अक्सिजेन उम बायदिसिना जोङो दा गोग्गो आबहावा मोनोब्लासो जोंनि माने देहाया सोलेरा मोजाङै जोङो गोग्गोयै थानायखौ जोङो नुनो मोनो थिग बेबायदिनो जोङो आबहावा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो नाथाय आथिखालाव जोङो बे आबहावा गुबुंनायखौ गोबां रोखोमै जोङो नुनो मोनदों ओ जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला मोनब्रै रोखोमनि जों आबहावा गुबुंनायखौ मोनो जेरै हा हा गुबुंनाय दै गुबुंनाय बार गुबुंनाय लोगोसे सोदोब गुबुंनाय बेफोरखौ जोङो मोननो हायो। थिग बेबायदिनो जोङो बार गुबुंनाय होनोब्ला बार गुबुंनायाव जोङो माखासे जाहोनफोर नुनो मोनो ओ गिबियावनो जोङो ओ जाहोन बायदि जों नुनो मोनो होनोब्ला जोङो सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे जोङो बायदिसिना गारि मथर बा-बाहायनाया जोंनि गेजेराव बांनायखौ जों जों नुनो मोनदों। बै गारि मथर बांद्राय बाहायनायनि जाहोनावनो ओ बे गारिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बे उखुन्दैजोंनो ओ जोंनि आबहावाया माने गोबां गाज्रि जानो हमदों आरो। ओ थिग बेबायदिनो आरो उ माखासे दारिमिन एबा कलकारखानाफोराव ओ ओंखारनाय बेफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाय लोगोसे बायदि गाज्रि मुवा ओवो गाज्रि मोनामनाय गेस ओंखारनायनि जाहोनावबो जोंनि आबहावाया गोबां ओ गुबुंले जानो हमबाय। थ थिग बेबायदिनो जोङो गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो। आरो जों हा गुबुंनाय होनोब्ला जोङो आथिखालाव ओ माखासे मुवा बेसादफोरखौ जोङो जेरै प्लास्टिकआव सोनानै फाननायखौ नुनो मोनो एबा जोङो माल मुवा बुस्थु मुवा बेसादफोरखौ जोङो प्लास्टिकआव लाबोना लानानै फैयो। बे प्लास्टिकफोरखौ फोरानो जोङो बाहायखांनायनि उनाव जानला मोनला गारना दोननायनि जाहोनाव जोङो हायाव थानानै बियो हाया माने गुबुंले जालांदों बा बिफां लाइफां बायदिसिना आबाद जानायाव माने खहा जादों आरो बेफोरो। खहा खालामदों मानोना बैफोर प्लास्टिकफोरखौ जोङो ओ नुयोदि जौसे बोसोरनि उनाव जों नायोब्लाबो बे एखेयानो थायो बियो फोननो रोङा एबा सेवनानै थांनो रोंआ। बिखायनो आरो मो लोगोसे जोङो बेखौ साह हायाव सावनानै होनायनि जाहोनाव बेफोरो हायाव ओ गलायनानै हाया गाज्रि जानायखौ जोङो नुनो मोनदों। लोगोसे जोङो आबाद मावनाय समफोराव बा आबाद मावनायाव जोङो माखासे रासायनारि हासार एबा जोङो मुलिफोर एम्फौखौ बुथार बुथारनो थाखाय मुलिफोर बाहायो बैफोर मुलि बाहायनायनि जाहोनावबो जोंनि आबहावा ओ हाया गुबुंले जादों आरो जायनि थाखाय माने आथिखालाव जोङो आबाद मावनायाव नांगौ बायदि आबादखौ जोङो मोननो हाया। माने गोबां समावनो आबादा गाज्रि जालाङो, थैयो, रानो बेफोरबायदि जाहोना जों नुनो मोनदों।
औ
ओ लोगोसे जोङो आरो दै गुबुंनाय दै गुबुंनाय होनोब्ला जोङो माखासे समाव जोङो गिदिर गिदिर दारिमिनफोरनिफ्राय जोङो मैला गनाय मैला दै गनायफोरखौ बे दैफोराव हगारनानै हरनायनि जाहोनाव बेयावबो दैया माने गोबां मैला जादों आरो बे प्लास्टिक फोरनि जोङो बाहायनाय प्लास्टिक ओ पेकेटफोर बा जोङो दै लोंनानै ओ दै लोंनाय प्लास्टिकनि गिलास बेफोरखौ दोननायनि जाहोनाव बो गारनायनि जाहोनाव बो जोङो बे दैया गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो बा माखासे समाव बै नाफोर बा बै दैयाव थानाय जिबफोरा माने ओ खहा जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बै प्लास्टिक बायदिसिना गारनायनि गेजेरजोंनो माने बेयो बोरैबा मालाबा समाव बिसोरनि मोदोमाव नांनानै बा प्लास्टिकफोराव बिसोरनि बिसोर हाबफ्लांनानै ओंखारनो हायालासेनो बेफोरबायदि जानानै माने बेफोर दैयाव थाग्रा जिफोराबो माने खहा जादों आरो जिउ बेजों लोगोसे दैयाबो माने गुबुंले जादों बेओमफ्राय लोगोसे आरो बे मुलि बाहायनाय फोराबो हासार बाहायनायफोराबो जोंनि बे दै गुबुंनायाव माने जाहोन होननानै बुंनांगोन आरो बेबायदिनो जोङो ओमफ्राय सोदोबखौ होनोब्ला आथिखालाव नुनो मोनो जे जोङो गारि बाहायनाय मा गारि मथर बाहायनाय जों जो माखासे गो गोसा हरन दामनायनि जाहोनावबो जों सोदोबा लोगोसे आरो बायदिसिना जोङो ओ पार्टिफोर बा आथिखालाव रंजानाय बाजानायफोराव जोङो माखासे गिदिर गिदिर साउन्ड बक्स बा साउन्डफोर बाहायो बैफोर साउडनि जाहोनावबो दामनायनि साउन्ड बक्स बाहायनायनि दामनायनि जाहोनावबो बे सोदोबा गुबुनाव हमदों आरो बेनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफोरनि बा जिबफोरनि देहायाव बा खर'फोराव माने गोबां जेंना सोमजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि आरो नोंथां
नंगौ
ओमफ्राय औ नोंथाङाबो बिनि बागै जोङो बै आबहावा गुबुंनायखौ जोङो होबथानोब्ला मा मा राहा बायो लायोब्ला जोङो होबथानो हागोन एबा जों माबायदि संरैखा खालामनांगौ आबहावाखौ गोग्गोयै लाखिनो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन
औ
आबहावा होनोब्लाथ' जोङो माने बिबादि जों बा जोंनि बे खासिनि खासिनि बो थाखाय मानो मोजाङै एबा लाखिनाया मोजां नङा होमबा ओ आबहावाखौ जोङो बिसिबांनो माने गोग्गो लाखि नो हागोन जों सुबुं माहारिनि थाखायनो माने मोजां गाससिनिबो थाखाय जिहेथु दा आबहावा बुङोब्लाथ' जोंनियाव माने गोबां माने गुबुंगले जालांनो हमदों जोंनि आबहावाफ्रा नङा होमबा नोंथां खोनादोंना नोंथां
औ नंगौ
आबहावाफोरखौथ' जोंना गोबां गुबुंले जालांनो हमदों जेरै मा होनो जोंना माखासे दंफां -लाइफां दानफायनाय
औ
बेफोरनि थाखायबो जोंना गोबां माने अखा अखानिफ्राय लानानै ओ सान्दुं दुं माने गो गगा गोगोम माने गोबाङ मानो माने गाज्रि गोहोम खोख्लैनो हमदों आरो जेनेबा जोंना ओ गामियारि ओनसोलावहाय जोङो आबाद मावनाय समाव नांगौ समावहाय जोङो अखा मोनै बा बाराद्राय माने बोथोर सोलायनाय बेफोरो माने गासिबो आबहावानि गुबुंले जानायनि थाखायनो जाजोबनाय नङा होमबा
नंगौ
बेनि थाखाय होनोब्ला जोङो सिगांनि समावहाय जोंना बारफ्राबो बारामोन नांगौखिनि दा बारफोरखौ‌बो नुनो थांला बारा बारा बारबाबो गरम गरम बार बारो कारन जोंना गरम बारा जाबाय
औ
मानो थाखाय होनोब्ला जोंना माखासे दंफां लाइफांफोरखौ जोङो आदर लाखिला ला दोनला माने बांसिन जिहेथु जोङो ओ नांगौखिनि दंफांफोरखौल' जों दोननाय जायो आथिखालावहाय जिहेथु नाङै दानफायनानै गारहरो बा ओ माखासे सुबुं माहारियाबो जोंना सुबुं ओ अनजिमायाव बांलांनो दङ थाखाय जायगा बानायनायनि थाखाय जों माखासे दंफां लाइफांफोरखौ गोबाङानो दा-दानफायबाय माने बेबायदिनो जोंना माने माखासे गोबां माने आबहावाफ्रा अनेग गाज्रि जालांनो हमगासिनो आरो माखासे मोनबाय नङा होमबा जेरै जोंना दैफोरा माबायदि लेथ्रा जालांखो जोंनि हाफ्रा बोरै बेबायदि जालांखो फ्राबो जोंनिया सान थाङोबा जों मा होनो बिदि आबाद मावनानै जोङो ओ गोदोनिफ्रायनो फिसा फिसौ जेनेबा जोंना ओ नखराव गोबां मोसौफोर थायोमोन नङा होमबा बा मोसौ नि खिनायफोरजोंनो बा मोसौ खिफोरजोंनो जोंना माखासे बेयाव गोबां हासार जायोमोन एसे एनैबाबो जिहेथु दा जों मा खालामो एसे बांसिन बा एसे गोबांसिन आबाद मोननो थाखाय जोङो बाजारनिफ्राय हासार बायो बा इफोर हासारफोरखौ होखांनायनि उनावहाय जोङो मा जाखो जोंनो हाफोरा डायरेक गुबुंले जालांनो हमबाय जोंनि हाया माने गाज्रि जालांनो हमबाय ओ माने जोङो बे बाजारनिफ्राय बायनाय हासारखौ होआब्लानो माने जोंना ओ आबादा जाला बेबायदि जालांग्रा जाबाय आरो
औ
आरो माखासे जेरै मा होनो मेनलि जोंना आबहावाखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय बा मोजां खालामनो थाखाय जों मा खालामग्रोनांगोन जोङो दंफां लाइफांफोरखौहाय माने जोथोन लाखिनांगोन बा जों दंफां लाइफां गायनांगोन आरो ओ मा होनो एफोरबायदि ओ गिदिर गिदिर माने साउन गोनां गारि बाहायनाय गारि मथर बाहायनाय बेफोरखौहाय जों खम खालामलांनांगोन
नोंगौ
आरो माखासे जायगा जिहेतु लेथ्रा जोंनि मा होनो बेखौहाय जोङो जों बाजारनिफ्राय माबा मोनसे मुवा बायनानै लाबोयोबा जों प्लास्टिकनि ओ मा होनो प्लास्टिक बाहायो नङा होमबा माखासे पटिंनि थायो बेफोरखौहाय जोङो जानला मोनला गारा‌ लााबासिनो बा लेथ्रा खालामा लागासिनो माखासे दैफ्राव गारा लागासिनो जों सिथावनानैहाय मोनसे जायगायाव जमा खालामनानै जायगाफोरखौहाय जोङो साखोन सिखोन लाखिनांगोन माने बेफोरबायदि खालामलाङोबानो जोंना माने आबहावाया एसेब्लाबो माने मोजाङै थालांगोन आरो जुदि जों बिफोरबायदि सान सिखोन लाखियाब्ला माखासे लेथ्रा लेथ्रि माने बुस्थुफोरखौहाय जोङो जानला मोनला गारलाबायनानै अबा अब्ला जोङो दुब्लिफ्राव फोथारफ्राव जोङो माने माखासे प्लास्टिकफोरखौ गारलाबायोबाथ' जोंहा माने माबाब्लाबो ओ माखासे जोंना ओ ओ मा होनो बेखौहाय ग्लासनि बथलफोरखौ ओ जोङो फोथारफ्राव गारलाबायोबाथ' जोंना आबाद मावनो नङा नङा होमबा
औ नंगौ
जों आबाद मावाबाथ' जोंनि हाया गाज्रि जालङो
औ
आरो जोंना मिथिंगायाबो गाज्रि जालांगोन नङा होमबा
नंगौ
माने बेबायदिनो जोङो बे दंफां गायनाय बा दंफांखौ आदोर लाखिनाय आरो लेथ्रा लेथ्रि फोरखौ खमायलांनाय जोङो माखासे लेथ्रा लेथ्रि फो खौ जोङो जमा दोननानै जायगायाव सावनाय बेफोरबायदि खालामलांनांगोन आरो
औ
अब्ला जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां औ
दा नोंथाङा आबहावानि सायावहाय मोजाङै ओ बुंफोरना होलांबाय नोंथांसिम माने गोजोननाय थाबाय नोंथां
औ जागोन
दे होमबा नोंथां
औ नोंंथां दे